जों ना आगै
औ खोनादों आब'
अ आगैया दायो मा खालामदों।
ओरैनो दङ आब'
अ आगैया ओरैनो दङब्ला जों गुबुन मोनसे आयदाखौ सावरायनो लानोसै बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि आंगो बा देरसिन रंजालि फोरबो बैसागोनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै दा आगैमोननि ओनसोलाव जे आथिखाल मुगायावहाय बैसागोखौ माबोरै खुंनाय जायो आगै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आब'
औ आगै
जोंनिया फास आवनो जेब्ला जोंङो मोसौ थुखैनायनि फ्राय खोनथा सै आब'
औ आगै औ
जोङो मोसौखौ फार्स्टावनो जोङो थुखैग्रोननानै लायो बिनि उनाव सो जोंनि जोंनि बैसागुआ जाहैयो।
औ थारैनो
ओ जों मोसौ थुखैनायावहाय फार्स्टआवनो जों मोनबा मोनबाखौ लानानै जोङो थुखैनाय जायो आरो ना जेरै थायखा, फान्थाव, लाव, हालदै बेफोरखौ लाना जों मोसो दोननानै लायो
औ थारैनो
बिनि उनावहाय जों जेब्ला एक थारिक जागोन अब्ला जोंनि ओ जोङो रंजायो बा मोसायो
औ
जोंनि ओनसोलाव मोसानायावहाय जोङो दख'ना गोमो फालि गोजा गस्लााब्लाउस गोजा बे गाननानै जोङो रंजानाय जायो आरो आब'
औ थारैनो
आब'मोननि ओनसोलाव मा म बायदियै रंजायोबा मा मा बायदियै फालिनाय जायो बैसागुखौ?
औ आगै थारैनो दा आगैयासे सिगाङाव फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जे बैसागोखौ रंजा बाजायै खुंनाय जायो। जे बैसागोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां गाहाय फोरबो होननानै जों बर' फोरा मानियो। दा बे बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो आगै। जेरै मोसौ बैसागो आरो नैथियाव मानसि बैसागो। दा गिबियावनो मान थि बैसाग मोसौ बैसागोखौ जो जोङो सैत्र दाननि बा सैत्र दाननि जोबथा सानखौ संक्रान्ति सान महरै फालियो आरो बेखौनो मोसौ बैसागो होननानै बुङो आरो। थामिनबा बर'फोरा फोथायो जे जे मोसौआ जोंना आबाद मावनायाव गोब बां हेफाजाब खालामो दा मोसौनियावबो एसेबां मानि गोबाव सम आबाद मावनानै मेंनाय देहा थामहिनबा मोसौआबो मेंनाय बानाय थायो नङा होमबा आगै? दा बेफोर मेंनाय बानाय औ औ मोसौनो बे सानखालि रेस्ट होनाय जायो आरो ओइदिनखालि मोसौखौ जोङो फुङावनो थुखैस्रां लोबस्रां खालामो आरो मोसौखौ थुखै हमना ला मोसौखौ थुखैखांनानै बा न'आवहाय माखासे नेम निथि फालियो जेरै मोसौनो लाव फान्थाव बेफोरनि बा हालदै थाइखा बेफोरनि माला गानहोनानै मोसौखौ गानहोयो आरो आरो बेजों लोगोसे मोसौनो सौराय एबा दाखुराय एवनानै जाहोयो आरो जेरै - सारायफोरनि बा दोफोरनि हांगारखौ फुखनानै थावजों लगायनानै मोसौनो फोथा फुननानै होनाय जायो आरो आगै थफा थफा बिखुंआव। थामहिनबा मोसौखौ देलायहोयो आरो औ। बेनि अनगायै जेरै मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला जों मानसि बैसागोआव गिबियावनो आनान गसाइनि मुं लाग्रोयो आरो थामहिनबा जाय सुबुंहा मा धोरोमजों सोमोन्दो दं बै धोरोमनि इसोरनि मुं लानानै खुलुमग्रोयो आरो। बेनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो बा गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो आरो आगै। बेनि अखानायैनो जोंनि ओनसोलाव गामिनि बोराय बेन्थ बा सेंग्रा सिख्ला गास सैबो ज' जानानै रं बेरंनि गोजा गोथां दखना आर'नाइ गामसा गाननानै ज जयै बोयै बैनि न बिनि न मोसानानै रंजायो आरो आगै। दा आगैमोननि ओनसोलाव बेबायदि बैसागोखौ आथिखालाव सानबैसे फालिनायखौ नुनो मोनो?
जोंनि ओनसोलाव आब' जोङो बैसागुखौ थासेसिम फालिनाय जायो।
औ आगै
ओ जोंनि एक थारिखआवहाय जोङो आनान गसाइनि मुं लाग्रोनानै बावग्रो नानै लायो एख जोंनि जोंनि ओनसोलाव एक थारिखआवहाय नखर नखर हाबनानै मोसा गोरनाय खौ नुनो मोना आरो। जों बैसाग नै अक्ट'खालारनिफ्रायसो मो मोसानाय नाय नुनो मोनग्रोयो।
औ औ।
जोंनि ओनसोलावहाय ओ आबै आबौखौहाय। ओमफ्राय जोङो मोसानो मोसानायखौ नुग्रोयो ना। जेरै जोंनि बर हारि नि खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै आबै आबौआ मोसाग्रोयो। आरो माइरं खाङो फैसा खाङो बेफोरखौहाय आबै आबौ औवा जोंनो फोरोंग्रोयो आरो।
औ औ थारैनो।
सेंग्रा सिख्लाया ज' जानानै ओ गोजा फालि लानानै देलायनानै जोङो थिन थारिखनिफ्राय मोसानाय जायो आरो
औ औ आगै अब अब्ला बैसागुआ जायगा लायै जायगा एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि खुंनाय जायो नङा होमबा आगै।
औ औ आब'।
औ आगैया नोंसोरनि ओनसोलाव बा आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनदोंना मोनाखै जे गोदोनि समावहाय जे बैसागोखौ माबायदि खुंनाय जायोमोन आरो आथिखालाव माबादि सोलायनाय फैखो बे खौ एसे फोरमायनो हागोन ना आगै।
औ हागोन आब'। ओ आबै आबौआ फोरमायनाय बायदि जेब्ला गोदो जों जेरै दा ओ बैसागु फालिबो जों बा बैसागुखौ जों रंजायो बेफोर बायदि रंजायामोन होननाय खौ खोनानो मोनदों।
औ।
गोदोहाय जेरै जोङो दा ओ गामि-गामि। ओ जोङो। ओ लेंहरो। बेफोर बायदि जोङो। बैसागनि बैसागु खालारावनो जोङो जेब्ला गामियाव मागिनो थाङो अब्ला जोङो रायजोआ। ओ मोनसे। लायो।
औ।
गेदेर उन्दै बयबो लोगो नांनानै जोङो बेयावहाय। गेलेनाय खारनाय बारनाय गेलेनायखौ जों लाग्रोयो बिनि उनावहाय। ओ खन्थाइ आवरायनाय बे फोरखौ जोङो लाग्रोनानै
औ।
सानथामनि हाबाफारि लायो जेब्ला जोंनि हाबाफारिया।
औ।
लास्टाव जाहैयो थामथियाव जाहैयो अब्ला जोङो बयबो ज' जानानै रंजायो।
औ थारैनो।
बा एक्ट्रिसफोर लेंंहरनाय जायो आरो आब'।
औ आगै औ।
गोदोनि मुगायावहाय आबै आबौआ होननाय बायदिब्ला बेफोर बायदि नुनो मोनामोन।
औ औ नंगौ थारैनो।
आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय आरो। आब'मोननि ओनसोलाव बेफोर बायदि फांसन खुंनाय जायोना जाया आब'।
बेबायदि फांसन खुंनाया एसेबां बोसोर जायाखै आगै गोदानसो होननानै बुंजायो। थाम हिनबा गोदोनि समावहाय बेबायदि फांसन खुङामोन आरो।
औ औ।
रंजाखांनायनि उनाव जयै दुब्लियाव बा फोथारावहाय रायजोफोरा रंजायोमोन आरो जे न'खर न'खर हाबखांनायनि उनाव। बेनि उनाव। बैसागुआ फोजोबोमोन आरो जोंङो नाथाय आथिखालाव जोंनिया जे बैसागोखौ रंजाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि प्रग्राम लानायखौ नुनो मोनो जेरै गथफोरनि माखासे जे रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय खारनाय बारनाय बा खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खन्नाय बेबायदि आयदाफोरखौ लानानै बेबायदि बैसागु मेलखौ खुंनाय जायो आरो आगै। दा जोंनियाव बेबायदि एसेबां गिदिर खुंनाय जाथ'वाखै नालाय बेनिखायनो जोंनियाव सिंगार बा बेफोरबायदि एक्ट्रिसफोरखौ लेंहरनाय जाया आरो आगै। औ आगै। अब्ला जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो बैसागुआव जे जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन नङा होमबा आगै।
औ औ।
गैमोननि ओनसोलाव बे बैसागुनि समाव गुबुन गुबुन जायगानि आलासिफोर फैयोब्ला बा फैगोन ना फैया आगै।
अ जोंनि ओनसोलावहाय जेब्ला जोङो बैसागु फालिबाय थानाय समाव जोङो बैसा न'खराव जुदि आलासि फैयोब्ला जोङो रायजोफोरजों ओंखार फानो मोना। अब्ला जोङो अब्ला जोङो बांद्राय ओ फैहोथ'नाय जाया आरो जेब्ला जोंनि रायजोनि मोसाखांगोन अब्ला जोङो हांख्राय हरो आरो जाफैनो थाखाय।
अब्ला आगैमोननि ओनसोलथिं ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलनि गेजेराव बैसागु फोरबो खुंनाया एसे आलादा नुनो मोननाय जाबाय आरो आगै अब्ला ना। जे जोङो मिथिबाय जे। औ नोंसोरनि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलनि बैसागु खुंनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो माखासे बिथिङाव गोरोबो जेरै मोसौ थुखैनाय बा मोसानाय ज' ज'यै बेफोर बिथिङाव गोरोबनो हमबाय। नाथाय माखासे बिथिङावहाय गोरोबा आरो। थिग बेबायदिनो बैसागु खुंनाया गुबुन गुबुन जायो आरो जायगा लायै जायगा। अब्ला आगै जों जोंनि सावरायनांगौखौबो मिथिबाय बा जोङो बैसागोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिबाय अ अब्ला जोङो बेयावनो दोनथनोसै आगै।
औ औ। जागोन आब'।